औ
औ खुलुमबाय नोंथां
औ
औ औ नोंथांजों आङो दान्दिसे सम रायलायनो होननानै फन खालामनाय जाबाय जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै होनबा नोंथां ओ दावबायनायनि मोनसे एसे दावबायनायनि आयदायाव जोङो सावरायनोसै नोंथां औ दावबायनाय होनना बुङोब्लाथ' नोंथाङा औ औ ओ दावबायनो होनना बुङोब्लाथ' नोंथाङा ओ दावबायनो मोजां मोना नोंथां
औ मानो नोंथां दावबायनो
औ ओ नोंसोरनि खाथि खाला ओनसोल बा नोंसोरनि जायगायाव माबा माबाफोर दावबायथावना जायगाफोर दं नामा नोंथां
औ दङ नोंथां दावबायना दावबायनाय जायगा होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव गोबां जों नुनो मोनो जेरै जोङो माखासे पिकनिक स्पट जों लोगोसे दावबायनाय माखासे जायगाफोर गाफोर दङ जोंनि ओन फाय जायखौ जोङो जारिमिनारि जारि जारिमिनारि जायगा फोरबो होननानै जों मिथियो आरो जाय जाय जायगानिफ्राय जों गोबां जारिमिनारि जारिमिनारि गियानजों लोगोसे माखासे जोङो गोदोनि गोदोनि गारबोनाय माखासे जाथायफोर ब्ला जोङो जारिमिनारि माखासे काहानिफोर बा जाथायफोर खौ जों मिथिनो हायो बेैफोरबायदि जायगाया जोंनि ओनसोलाव दङ जाय जोङो ओ सिखना जोलाव सिखना जोलाव पार्क गोदानै जानाय बेखौबो जों होननानै मिथियो
सिखना जोहोलाव सिखना जोहोलावा नोंसिनि ओनसोलाव दोङो होमबा नोंथां बे सिखना जोहोलावा औ औ बे
बेजों लोगोसे सिखना जोहोलाव ओ सिखना जोहोलावा क'क्राझारा मोननै मोननै ड्रिसथिकखौ लोगो नांनानै क'क्राझारावबो खावसे बाहागोन क'क्राझार दिस्ट्रिकट गोलै आरो खावसे बाहागो चिरां गोलैयो जाय जोंनि भुटान बरदार ओनसोलावहाय बियो गोग्लैनाय जायो भुटान बरडार ओनसोलाव बियो गोग्लैनाय जायो औ भुटानजों बियो नांजाबनाय जायो आरो बे मोननै मोननै ड्रिस्टिक खौ मोननै स्ट्रिक्खौ माने माने
औ मोन औ औ मोननै जिललाखौ आरो ओ क'क्राझार आरो चिरां जिल्लाखौ औ
औ बेयो मोननै ज' खालामदों आरो बियो औ बे हाग्राया आरो रायमना नेसनेल पार्क जोंबो बियो एटास जानानै दं आरो
अ नांजाबनाय आरो होमबा नोंथां
नेल पार्क रायमना नेसनेल पार्क होननानै बुङोब्ला नोंथांङा खोनाबायबो जानो हागौ रायमना नेसनेल औ रायमना नेसनेल पार्कजों ओ बे मोननैनि हाग्रा जों माहारियारि हाग्रा जों नांजाबनाय बे मोननै हाग्रायाबो नांजाबनाय जोंनि ओनसोलावहाय औ आरो सिखना जोहोलाव सिखना जोहोलाव पार्क होननानै बुङोब्ला सिखना जोहोलाव पार्क होननानै बुङोब्ला हाग्रामा होननानै बुङोब्ला बियो मोनसे जारि मिनारि मोनसे हाग्रामा हाग्रा मा हाग्रा ओनसोल होननानै जों बुंनो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां औ बे ओइ सिखना जोहोलाव आरो औ औ बे सिखना जोहोलाव बे हाग्राया ओ बा ओ मा होनो क'क्राझार आरो चिरां जिललानि गेजेराव दङ बेयो ओ जोंनि मोन से ओ बड'लेण्ड जायगा नङा होमबा नों
नंगौ नोंथां बड'लेण्ड ओसोनलानो गोग्लैयो
बड'लेण्ड ओनसोलाव बियो जोंनि सा सानजा भारताव थानाय मोनसे ओ बड'लेण्ड ओन सोलाव बे सिखना जोहोलावा दङ होमबा नोंथां न बे ओ जोङो सिखना ओ बे सिख ना जोहोलाव बे ओ पार्कआव जोङो गुबैयै मा मा रोखोमनि ओ मोननाय जायो मा जुनार बा मा बिफां लाइफांफोर मोननाय जायो नों थां नोंथांङा एसे से बुंनो हागोन नामा
औ नंगौ नोंथां गुबैयै सिखना जोहोलाव सिखना जोहोलाव माहारियारि हाग्रामा गुबुयै जोङो गलदेन गलदेन लांगुर गलदेन लांगुर जोंनि बियो माने मुंदांखा होननानै बुंनो हायो बियो गाहायै बाहाय सनानि बा जों बर'आव बुङोब्ला गलदेन लांगुर गलदेन लांगुरनि थाखायनो बियो बुहुमनां मिथिजानाय मोनसे माहारियारि हाग्रा मा होननानै जों बुंनो हायो बेजों लोगोसे बेवहाय गोबां रोखोमनि गोबां रोखोम रोखोमनि जिब जुनारफोर जों नुयो बेवहाय जेरै जोङो मैदेरनिफ्राय लानानै मैदेर हाग्रानि फ्राय लानानै मै मै सख्रामै मोसौ मै बेनिफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि दाउसिनफोर आरो बे हाग्रामाया माखासे बाटारफ्लाय स्क्रिननि थाखाय मुंदांखा ओ बुंनो थाङोब्ला बेहाय गोबां रोखोमनि औ हाजार एक हाजार निबो बारा बेवहाय रोखोमनि सिखिरि जों बेवहाय नुनो मोननाय जायो आरो सिकना जोलाव सिखिरि जायखौ जों बाटारफ्लाइ होननानै
बाटारफ्लााय होनना बुङो औ नंगौ नोंथां
औ बे हाग्रामायाव बे हाग्रामायाव बेनि थाखायनो मुंदांखा आरो बुहुमनाङैनो बेयो मोनसे मुंदांखा आरो गोबां ओनसोलनिफ्राय गोबां औ भारतनि बाहेरानिफ्रायबो जापान जेरै जोङो जापान दा माखासे गोजान गोजान आवट जोङो ओ जोङो भारतनि बाय हेरानि माखासे बिजिरगिरिफोराबो बे जायगायाव फैनानै गुबुन हादरनि बिजिरगिरिफोरा बे जायगायाव फैनानै ओ बटार एबा फ्लाइखौ सकिरिनि सोमोन बेयाव नायबिजिरनो थाखाय फैयो बे ओनसोला सिख्रिनि थाखाय गार गाय आरो
औ जोबोद मोजां नोंथां खोनानानै जोबोद मोजां मोनदों औ बे सनानि मोख्रा ना गल बें लंगर होनना बुं बेखौ जोङो बे ओ सिखना जोहोलाव हायुङारि ओ ओ हाग्रायाव बेखौ मोननाय जायो होमबा नोंथां न' औ बेनिफ्राय औ बेयाव माखासे ओ जिब जुनाराथ' थाबाय माखासे जिब जुनार मै जेरैहाय ओ दंफां लाइफां ना बेजों ओ मोनसे बुंफुंनाय जायगा हबा नोंथां बेयो न' औ जोबोर मोजां बेनि फ्राय नोंथाङा दानि मोनसे जायगानि नाम मख'बावदोंमोन ओ रायमना हायुंङारि ओ औ नेसनेल पार्क होननानै मख'दोंमोन नोंथाङा औ बे बे हायुङारि हाग्रायाव ओ मा मा ओ ओ मोननाय जायो नोंथां एसे बुं नानि होनो हागोन नामा
नंगौ नोंथां बेयावबो जोङो बुंनो थाङोब्ला गाहायनि बेबो मोनसे ओ रायमना नेसनेल पार्कआबो आरो गलदेन लेंगरनि थाखायनो बेबो मोनसे मुंदांखा मोनसे हायुङारि पार्क माने मुंदांखा गल्डेन लेंगुरनि थाखायनो बेबो मुंदांखा आरो बेजों लोगो से बेयावबो जोङो जे रै ओ जोङो जेरै सिखना नेसनेल पार्क सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्कआव जों मोनो थिग बिदिनो ओ रायमना नेसनेल पार्कआव बो जोङो बेबायदिनो माखासे जिब जोनारफोरखौ जों मोननो नागिरो मोन
औ औ औ औ नोंथांनि औ गारांखौ एसे लासै खोनादों नोंथां
औ खोनाबायना एबार
औ खोनाबाय नोंथां
औ हाग्रानि मैसोजों लोगोसे बेवहाय गोबां रोखोमनि बाहाय मै मैदेर बेजों लोगोसे लख्रा मोसा बेफोरजों लोगोसे गोबां रोखोमनि माइ बिफां लाइ फां बेसेन बेसेन गोसा बिफां-लाइफांफोरबो जों बेवहाय नुनो मोननाय जायो जेरै जोङो ओ सेगुन साल बेयो बे हाग्रामाया जाहै बाय मोननैबो ओ हायुंङारि हाग्रामाया जाहैबाय मोनसे जारिमिनारि मोनसे नेरसोन जाय माने सिखना जोहोलाव नेस सिखना जोहो लाव नेसनेल पार्काआबो मोनसे हायुंआारि मोनसे माने जारिमिनारि मोन से जाय जाय जायगायावहाय सिखना जोहोलावआ माने सिखना जोहोलावखौ माखासे ओ सुबुंफोरा गंगार सुबुंफोरा बेयाव ओ गावथार माने गालांदोंमोन ओ दानथारनानै गालांदोंमोन ओ जायखौ जोङो उल लटापानि उलटा पानि दैबो होननानै बुंनाय जायो बे उलटापानि दैया उलथायै बोहैयो उलथायै बोहैनाय जों दै मोनो आरो बे दैआवनो बे दैआवनो सिखना जोहोलाव जोंनि बर'नि राजा सिखना जोहो गंगार गंगार सुबुं फोरा गंगार राजआया बेवहाय दानथारनानै गालांदों होननानै ओ जोङो जारिमिना बेखौ फोरमायो। जोंनाय। आरो बे मोनसे जारिमिनारि रायमना नेसनेल पार्कनि खोथा जों जुदि रायलायनो थाङोब्ला बियो मोनसे ए बिबो मोनसे जारिमिन नारि जायगा होननानै जों बुंनो हायो बेवहाय जोङो गोदोनि ब्रिटिशफोरा ब्रिटि फोरा बे रायमना नेसनेल पार्क बिजोंहाय माखासे बेसेन गोसा बिफां लाइफांफोरखौ बेसेन गोसा बिफां लाइफांफोरखौ बे रायमना नेसनेल पार्कनिफ्राय माखासे ब्रिटिशफोरा बिनिफ्राय लानाय थांदोंमोन होननानै जों बुंनो हायो आरो। माखासे बेसेन गोसा ओ दंफांफोरजों माखासे मुवा बेसाद जोंनि हालाम हालामनिफ्राय ब्रिटिसफोरा माने रेलनि गेजेर माने ट्रेननि गेजेरजोंहाय बे लांदों होननानै मिथियो आरो दासिमबो बेनि नेरसोन हिसाबै रेल लामा जोङो फुराना रेल ट्रेक जों मोननो हायो। माने रायम'ना नेसनेल पार्क हा जेरावहाय बेखौ जों दासिमबो मोननो हायो आरो बेफोर माखासे हाग्रा गेजेराव बेफोर माखासे औ दासिमबो बेखौ नुनाय जायो। बे माखासे जारिमिनारि माखासे नेरसोनफोरखौ जोङो बेयाव जों जुदि बेरायफैयोब्ला जोङो बेफोरबायदि बेसेन गोसा माखासे। जारिमिनारि माखासे जिनिसफोरखौ जोङो मिथिनो हायो। आरो जोङो जारिमिनारि खोथाफोरखौ जों बिनि। मिथिलांनो हायो आरो।
अ अ औ। खोनानानै जोबोद ओ गोजोननाय मोनदों नोंथां बेनिफ्राय बे जाय रायमना बे हायुंङारि पार्कआव गोबां जायगानिफ्राय ओ गुबुन जायगानिफ्राय ओ दावबायनो फैयो होमबा ना। नोंथां
नंगौ नोंथां बे जायगायावहाय गोबां आथिखालावहाय बे हायुङारि सिगां समावहाय हायुङारि ओ रायमना नेसनेल पार्कआ हायुङारि हाग्रामा हिसाबै फोसावजाया। खैमोन बेवहाय जोङो गोबां ओ गोबां ओरैनो जोङो बेरायनो थांनो थाखाय सुबिदा मोनोमोन ओरैनो जोङो जेबो पारमिसन लायालासिनो बेयाव हाब मान मानोमोन खिन्थु बेवहाय बा बोसोर सिगां राय मना नेस पार्कखौ माने हायुंङारि हायुङारि हाग्रा हिसाबै फोसावनाय जाबाय बेजों लोगोसे जोङो बुंनो थाङोब्ला बेनि उनावहाय दा मोननै मोननै ओ माबाया आ सिखना जोहोलाव नेस फारगा नै बोसोराव आगान होबाय हायुङा औ नै बोसोर आगान होबाय हायुंङारि हायुङारि राजा लामा हायुङारि हाग्रा मायसाब
औ औ औ औ बे रायमना नेसनेल पार्क ना हायुङारि हाग्रामाया बेयो ओ नैरोजा नैजिसे मायथाइाव ओ गायसननाय जादोंमोन नामा नोंथां?
अ माबाखौ रायमना रायमना नेसनेल पर्कखौ नै रोजा रोजा नैजिसेआव। गायसननाय जादोंमोन।
औ औ नंगौ नोंथां ओ नोंथांजों माखासे जोङो औ औ नोंथांजों दावबायनि सोमोन्दै जोङो रायमना नेसनेल पार्क आरो सिखना जोहोलाव हायुंवारि पार्कनि सोमोन्दै रायज्ला ज्लायनो मोननाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंथांनिसिम। रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां। जों बिदिब्ला रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां? औ दे।
अके दे जागोनदे नोंथां।